औ गोजोन बेलासिम नोंथां आङो नोंथांजोंहाय सावरायनो होननानै कल खालामदों बेनो जाबाय बर'नि हा बर' समाजाव सोलिनाय हाबा फोरमायनो हागोन ना सावरायनानै अ जोंनि बर' समाजावहाय गोबां मोन मोनद'था सम खान्थिनि हाबा फोरखौ बाहायनाय जायो जेरै सोंनानै लायनाय हाबा जेरै बेखौ नायनानै लायनायबो होनो आरो ओ बोनानै लानाय हाब हाबा आमफाय दोनखारनाय हाबा आमफाय गोसो थोलायनाय हाबा आमफाय दंखा हाब- नाय हाबा गोरजिया लाखिनाय हाबा आरो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
जेराव आङो सोंनानै लायनाय हाबा बेनि बागै नोंथांनो फोरमायनो सानदों जेनेबा मानसियाहाय जिउआव उजिनानैथ' हाबाखौ जाखायो जे नों हाबा थैनाय बेथ' माबा मोनसे नेमखा मानसिनिहाय बिदिनो सोंनानै लायनाय हाबाया जाहैबाय जेनेबा जाय जाय जाय गामियाव हाबा जागोन बैसोनि सेंग्रा ए- बा सिख्ला थायो बेयाव उम हाबा जागोन सेंग्रानि न'आ ओ न'खरनि सुबुंफ्रा जेरै जाय गामियाव होनजाव हाबा जानो गोनां दं बेहाय नायनो थाङो आरो जेरै बर'नि बाथ्रा फावाव दं जेराव थुरि नुयो बाहाय बाथि गारो होननाय जेराव ओ हाबा जानो गोनां हिन्जाव थायो बेवहाय नायनो थाङो आरो बेबायदिनो जोंनि बर' समाजाव बेजों बाथ्रा बावजों फोरमायो आरो जों हाबा जानो गोनां हौवायाहाय होनजावनि न'आव थाङो जेरै न'खरनि गामिनि ओ गावबुरा जेरै बिमा फिफा बेहायथ' होन हौ माबा हौवाफोर थांनाय जाया हिनजावफोराहाय थाङो माबा हौवाफोराहाय थाङो आरो हिनजावफोर थांनाय जाया बे थांनायावहाय हिनजावफोरनि न'आव जायखौ नायनो थांगोन बे नायनायाव जों गोदोनि नेमावहाय ओरै आसान आसान सांखा बिदि गारबोनाय जायोमोन आरो मानि होन होनजावनि न'खर न'खनिया नि उखुम मोदायाव थेमनानै गारबोनाय जायोमोन होनजावनि न'खरावहाय बेखौ फसायोबा आसानखौ लाखिनाय जायोमोन आरो ओमफाय फसायाब बा बे आसानखौ हैफिननाय जायोमोन बे हैफिननाया ओ से हाब था जबा स्नि साननि गेजेराव जायोमोन फसायोबाथाय बेखौ लाखिनाय जायो। बिनि उनाव फोसलायोबा जोङो हाबानि थारिख खानो थाखाय हौवानि नुवा हौवानि न'खरनि सुबुंफोरा जेरै गामिनि गावबुरा सा गामियाव थानाय साफा सानै सुबुं साफा सानैफोर सुबुंखौ लानानै आरो न'आव न'खरनि बा बेफोरखौ लानानै थांनाय जायोमोन बेखौनो जाय मा होनोमोन। खबेरा होनो बे खबेरायावहाय हौवानि न'खरा हिन्जावनि न'खराव गय फाथै ओमफफ्राय सिनि जौ बिदि लानानै नायनाय जायोमोन आरो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
बिनि उनाव थारिगआथि जायोबा हाबानि सम सफैयोब्ला होवा गोदान न'खरनिया हिनजाव गोदाननि न'राव बै राथि जरा बारलांफा ओमफ्राय गामिनि सुबुंफोर बाय बाहागि हौवा हिनजाव बे लानानै हिनजाव गोदानखौ लायनो थाङोमोन बे लायनो थांनायाव हौवा गोदाननि दख'नाया हिनजाव गोदाननो जेरै गानग्रा जोमग्रा दख'ना दख'ना थावसि अरुनासि बेफोरखौ लानानै खेरा सना मालाखौ लानानै थाङोमोन लानानै थांनानै देलायहोखांनानै हिनजाव नो गानहो जोमहोखांनानै जोङो लानानै फैयोमोन आरो बेवहाय फैनायावाय जों बारलांफा बे बारलांफायाहाय हाबायाव गाहाय बिफाव लायो। बेवहाय जेरै थिंख्लि बाननाय जेरै जौ सिनि साहारं बिदि बानायनायनि अनगायैबो गोदोनि दिनावहाय अमा खर' बिदि दंमोन दा जोंनि आथिखालाव दाथ' दानि जुगावहाय बेखौ फालिनाय नुनो मोनला खालि थांनायल' नुनोसै आरो जौ साहा सिनि बिदि लानानै गोदोनि दिनावहाय बे अमा बारलांफाहाय अमाखौ खावसे लानानै हिनजावनि न'आव थाङोमोन ओमफ्राय खावसेखौ हिजावनि न'आव गारबोनानै अमा ख'खौ बारलांहाय लानानै फैफिननांगौमोन आरो जेब्ला हिनजावखौ हिनजावनि न'निफ्राय सनमान होखांना लाखांजोबनानै लानानै फैयो अब्ला बे बारलांफाया हाय लामा लामा मोसाबोयोमोन आरो बेयाव माखासे बर'आवहाय गोदोनि दिनाव बे बारलांफा खननाय माखासे खुगा मेथाइबो दंमोन। आरो बैराथिफोरखौबो लानानै माखासे गय फाथै राननायावहाय मेथाइ बो दंमोन आरो बैराथिखौ एदावनाय दानि दिनावथ' बिदि एदावलायनायखौ बिदिखौनो नुनो थांलिया। बेबायदिनो जेब्ला हिनजाव गोदानखौ लानानै फैयो हौवा गोदाननि न'खरनियावहाय जेरै बरायो बेमफ फारथि दामनानै जेरै भेम फारथियाबो जेरै सिफुं द' सिफुं दामो। दल दामनानै बिदि बरायोमोन आरो दानियाव खायफा खायफा बिदि बेमफाथि दामलाय नाय हाबाखौ नुनो थांलिया आरो बे सोंनानै लायनाय हाबायानो जोंनि समाजनि गनायानाय जाथावसिन हाबा आरो गिदिरसिनबो हाबा ओमफ्राय बेनिफ्राय लाबोनानै जेब्ला हाबा होगोन हाबा होखांनानै हाबाया हाबाखौहाय दा जोंनियावहाय गोदोनि दिनावहाय हाथासुनिजों होयोमोन दानियाबो बाथौ धोरोमजों होयो आरो बे हाथासुनिखौहाय ओमफ्राय दा ब्रह्म दं खृष्टियान जो जोंनि बर'फोराबो बिदिनो जाबाय आलदा आलदा धोरोमनि बेहाय आलदा आलदा रोखोमनि हाबाखौ होयो आरो बेनि उनाव हाबा जोबखांनानैहाय अ न'खर जेरै आलासिफोर जेरै हिनजाव गोदानखौ दोनो दोननो फैनाय गामिनि सुबुंफोरखौ जाखां लोंखां बे हाबायाहाय जोबनानै थाङो आरो बेनो उनाव स्नि साननि उनाव हिनजाव गोदान हौवा गोदाना जेरै हिनजाव गोदाननि न'आवहाय आलासिनि जानो थाङो बेखौ मा होनो सिगाङो आथिमंगल एबा बिसनासारा होनो आरो बेवहाय हौवा गोदाना हिनजाव गोदाननि न'आव थांनायावहाय जेरै दाउला दाउ मासे दाउजो मासे सिनि साहा रं सिगारेट बिदिखौ लानानैहाय ओ आलासि जाहोयोमोन आरो बा जाहैजेननायाव फार्स्टवनो जोङो बे आलासि जानायावहाय हौवा गोदाना हिनजाव गोदाननि गामिनि जेरै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साहा मुरि जौ जाहोनाय जायोमोन आरो मोनायावहाय आरो अखानायै गामिनि बोरा जा जाथि खुरमा बाय बाहागिफोरखौ जाहोनाय जायोमोन आरो बे दासिमबो सोलियो आरो आथिखालावबो सोलिबाय थागोन बेबायदिनो हाबा जाहोखां लोंहोखां दाना हिनजाव गोदाननोहाय जेरै माल आ सम्पतिफोर माखासे थाखा फैसा हरनाय जायोमोन आरो बेबायदिनो जोंनि बर'नि हाबाया जोबना थाङो नों नोंथाङा माबाफोर बुंनो थाङोबा बुंनो सानदोंबा बुंनो हासिगोन
औ आङो नोंथांनोथ' जों नोंथाङा बर' हारिनि हाबानि बागै सोमोनदै बुङो नालाय आं दा नोंथांनो ओरैनो ओं बे फोरनि बागैनो बुंनोसै नोंथां जोंनावहाय जोंनि दोरोङारि अनला ओंख्रिखौहाय माबायदिहाय सङो बिनि सोमोन्दै आं एसे बुंलांनोसै
औ औ होननानै
अनलाखौ बुंनो थाङोबाथ' नोंथाङाबो बर'आनो मिनथिखायो अनला जोंनि लोगोसे जोबोद ओ बर'फोरा जानो मोजां मोनग्रा ओंख्रि बेयो दोरोङारि ओंख्रि जायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना बर' हारि रियाहाय दासिमबो जायो दा बुंनो थाङोब्ला जों अनलाखौ संनायनि सिगां मा खालामनांगौ गिबियावनो जोङो बे माइरंखौहाय जों मोजाङै सुनानै लांग्रोनांगौ आरो बेनिफ्राय सुनानै लानानै जों बेखौ फोरानबो जायो आरो फोराना लासिनो खायफायाहाय अ सुनानै के ओ बे उवाल बा दिंखि दा आथिखालाव ग्रिन्डार फोरबो बाहायनाय नुनो मोनो बेफोरावहाय जोङो मा बेखौ मोजाङै सुनानैहाय जों बेखौ गुन्दै खालामनो थाखाय जों बेखौ देनानै लाग्रोनांगोन बा ग्रेन्डाराव होनानै जों बेखौ गुन्दै खालामना लाग्रोनांगोन आरो बेखौ कन्टे खालामना लाग्रोनायनि उनाव जोङो संनायनि सिगांनो जों जों बानलु लु फियास बायदि फोरखौ हानानै लाखानो हायो आरो मस्लाफोरखौबो थियारि लाखानो हाबाय जोङो थाब बिदिनो जोङो सारायखौ जों होग्रोनांगोन गिबियावनो सारायखौ होनानै बे खाराया जेब्ला दुङो अब्ला जों बे थाव गुबैखौ होनांगोन बे थाव गुबैखौ बोखांनानै जेब्ला थाव बिदिनो बे फेन फोराहाय थैयो अब्लाहाय जोङो थावा दुंखांनायनि उनावहाय जों पियास बानलुखौ जों गारसननानै होनो हाबाय दा बिदिनो गारसनना होखांनानै जुदि जों जोंहा अनलाखौथ' गोबां बिथिङाव जानो हायो हायोना सोरबा हाम मुलाफोरजों जायो सोरबा मैगं बिलाइजोंबो जायो सोरबाहा बेदरजों जायो सोरबा बिबार बेसर बिबारफोरजोंबो जायो सोरबा थाइगिरजोबो जायो सोरबा अनलाजों नाजोंबो जायो गोबां रोखोमनि अनलाखौ जों जानायखौ नुनो मोनो दा बिदिनो जुदि जों बेदरखौ सङोबा जों मा खालामनांगोन गिबियावनो बेदरखौ सुग्रोना लानानै जोङो सारायावहाय बेखौ मोजाङै एवफ्रामना लाग्रोनांगोन संख्रिफोर होनानै बानलु होनानै मोजाङै एवफ्रबनानै लाबाय बेनिफ्राय अ थाव ओ थाव साराय होफिन्नानै जोङो बेहाय जोङो दैखौ होनांगोन दैखौ होनानै जेब्ला दैया ग्लब ग्लबहाय मोजाङैहाय गोदौवो बे गोदौबाय थानाय समावहाय जोङो अनला बे गुन्दैखौहाय जोङो बे गोदौबाय थानाय मोजाङै गोदौनायाव जों फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि गारसननानै जोङो होनांगोन आरो अनलाखौहाय बिदिनो अनलाखौ गारसन सनना होनानै जोङो जोंनि बे एवफ्रामनानै दोनखानाय जे बेदर बे बेदरखौ जोङो होना होनो हागोन बेनिफ्राय मोजाङै बेखौ गोदौ होखांनायनि उनावहाय ओ मस्लाबो होनो हाबाय गारसननानै लोगोसे जोङो मोनहां मोनहां जानायावहाय जाहाथे मोजां मोदोमनायनि थाखाय दुन्दिया बा गंगार दुन्दियाफोरखौ जों गारसननानै मोजाङै बेखौ दसे दोनहाबनानै उनाव बोखांनानै जोङो बिदिनो साखिबाय संख्रि नांदों नाङा बिनि उनावहाय जों बोखांनानै बेखौ दोननो हाबाय आरो बिनि अनगायैबो जोंहा ओ खायसेया अनलायाव जोंना खारैया गोनांथार बिफाव लायो जेनेबा जोङो खारैजोंबो जायो नाथाय आथिखालाव ना गोबांखौनो खारै बाहायालासे बो जों जानायखौ नुनो अनलाखौ जानायफोरा सोलायबोगासिनो नालाय दा जोङो बेहायथ' गोदो बांसिनानो जोंना खारैखौनो बाहायखायोमोन थह बेफोरबायदि समावहाय मा जायो अनलाखौ गोदौबाय थानाय समाव जों खारैखौ होनांगौ आरो बे खारैखौ होनाय समाव समावनो बे जाहाथे बे अनलानि खिन्थु अनलाखौहाय जोङो मा फ्रि फ्रि होनांगौ जायो नङा हा बे अनलायानो गथा महराव जानो नागिरो बेखौ होखांनानै जोङो खोस्लिजों मोजाङै एरबाय थानांगौ जायो आरो
औ
जों मोजाङै एरबाय थाबासो बे माने गथा जानाय नङा नङाबा बेयो लादुरा महर खाजोबनो नागिरो बेनिखायनो जोङो खायफाया मा खालामन बि ओ लादुरा जाजानो गिनानैहाय खायफाया दैजों बे अनला गुन्दैखौहाय मिक्स खालामनानैबो बेखौ मिक्स खालामना लाखांनानैबो बे बे दैयावहाय लुदेरना होनाय जायो आरो जाहाथे बे लादुराखाया दा बेयो जोंनि बर' हारि मोनसे एंगार हायि ओंख्रि जायखौ गोबां बिथिङाव गोबां गोबां रोखोमनि जानायखौ जों नुनो मोनो लोगोसेनो जोंहा दङ बे हाथसुनि खुरनाय बेहायबो जोंनिया अनलाया गोनांथार अनला गैयाबा हाबा हुखायानो जोंना जानानै फैया जोंना मा जायो बे खैना गोनदाना बा हिनजाव गोदानाहाय बे अनला संनांगौ संनानै हौवा गोदाननो जाहोनांगौ आरो रायजोनि बिसोरनिफ्राय एसे एसे जाहोनानै जि आग्लायनाय बे आग्लायनायखौ लायनो लांनानै न'मा न'आवहाय दोनहैनांगौ आरो अब्लासो जोंना फोथायनाय दङ जे बेफोरबायदिबासो जों ना मा हिनजाव गोदाना लोखि गोनां बा माइनाव गोनां जायो जायो होननानै जोंनाहाय फोथायो आरो बर' हारिया दा बेसेनांगौ नङा बेखौथ' मिथिला नोंथां जायखि जाया बेफोरबायदि जोंनि हारियावहाय फैथायनाय दङ आरो खौ लानानै दा जों आथिखालाव नुनो मोनो गोबां हारिनि सुबुंफोराबो अनला जों जानो सोलोंहांबाय जोंनि बर' हारिनियाव सुबुंफोरा माबायदि रोखोमै बेसेहाय गोथाव बेफोरबायदि जाथावना संनानै जानो रोंगौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि जानो रोङा आरो दा जोङो हटेलफोरावबो जोंनि बर' हटेल फोरावथ' जों नुखायो अनला ओंख्रिया थाखायो जोंनाहाय नाथाय गुबुन हटेल फोर जेरै आसामिस बा असमियाफोरनि हटेलफोराव जों थांबाबो नुयो दे बिसोरबो दानाहाय अनला ओंख्रिखौ होग्रा जाबाय नाथाय होदोंबाबो बिसोरो जोंनि बर' आइजोफोरा बा बर' सुबुंफोरा जिबायदिहाय गोथावै सङो बेफोर बिसोरनो थावनाया एसेबां गोथाव जाया आरो नोंथां दा नोंथाङाबोथ' जानो